हेलौ
ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंनो औ अ रायज्लायजागोन ना नोंथांजों औ खोनादों
औ रायज्लायजागोन दे औ
दा जोंङो दाउ अमा फिसिनायनि आरो बे फोरनिफ्राय मोननो हानाय मुलाम्फा औ बे रायलाय जा
औ रायज्लाय जागोन दे नोंथां
औ ओरैनोथ' जोंनि बर' न'खरफोराव ओ दाउ अ मा मोसौ बोरमा बायदिसिना फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै रां खामायो नंङा होमबा ओ दाउ फिसिनानै एबा दाउनि दाउदै फोरखौ फाननानै एबा दाउनि फिसाफोरखौ फाननानै बेखौ फेदेरना फाननानै गोबां रांखावरि बर' आइजोफोरा खामायो मोसौ मोसौनि गाइखेर बेफोरखौबो फाननानै रां खामायो बेजों लोगोसेनो बोरमा एबा बोरमानि फिसा बोरमाखौ खासि खालामनानै फानो बिदिनो अमा गग्रा गन्द्रा बायदिसिना अमा आरि फाननानै जिब जुनारफोरखौ फाननानै बर' आइजोफोरा एबा बर' न'खराव रां खामायनाय नुनो मोनो नङा होमबा? बेमार आजार जायोब्लाबो न'निफ्रायनो बायदि सिना ओ न'आव मोननाय एबा बायजोनिफ्रायबो मुलि आरि लाबोनानै होनाय जायो नङा होमबा? आरोबाव मा मा फिसिबावो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ जिउ खुंनायनि थाखाय ओ बायदि दाउ अमा दि फिसिनायखौ जोंनि ओ न'खराव नुयो आरो जोङो दाउ अमानि अनगायैबो दाउआबो गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां? जोङो औ ओ दाउखौनो सिन फिसिनायखौ नुयो आरो मानो होनोब्ला जोङो औ मोखौफोरावबो एसे गांसो नागिरनायाव एसे खस्थ' जायो नालाय जोङो दाउखौ बांसिन फिसिनाय नुयो आरो जोङो दाउनि गेजेराव मोनथाम रोखोमनि दाउ फिसिनायखौ नुयो जोङो गिबियावनो लकेल दाउ आरो कयलार दाउ आरो ब्रयलार दाउ बायदिखौ फिसिनाय नुयो आरो जोङो औ लकेल दाउखौ फिसिनो गोनांब्ला जोंहा दाउ बिमानि गोनां जायो आरो जोङो दाउ बिमाया न'आव थाखायोब्लाथ' मोजाङानो जाबाय आरो जोङो गैयाब्ला बाजारनिफ्राय बायनानै बाबो लाबोजायो आरो आरो जेब्ला बियो फिसा जायो अब्ला जोङो बे फिसाखौ बिमानिफ्राय आलादा खालामना दोननाय ज मानो होनोब्ला जेब्ला फिसाया बिमाजों आदार जानो हाग्रायाव बा गोबोरफोराव एरहैयो अब्ला बिसोरनि मोदोमाव बा बिसोरनि खुगायाव जोङो आइ बा खायसे बेराम आरो मोदोमफोराव एम्फौफोर बाफानायखौ नुयो आरो बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ फिसा ओंखारनायनि उनावनो आलादा खालामना दोनखानाय जायो आरो बेनि उनाव जों औ बिसोरनो जोङो न'निनो माइरं एंखुर आरो बाजाराव मोननाय दाना बायदिखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव बिसोरखौ जोङो बेरामफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बायदि भेक्सिन बा मुलिफोरबो होफैनाय जायो बेनि उनाव औ जेब्ला जोङो दाउआ देरो अब्ला जोङो बेखौ फाननानैबो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ लानो हायो बा रांनि आंखालखौ जोङो फुंनो हायो आरो जोङो लोगोसे दाउ बेदरखौ खौ जोङो खायसे मिथिंगानि मैगं जेरै धोरोम फुल मानि मुनि गिदिर उन्दै जारि बिलाइ बायदिजों जोङो जब्रा जायोब्ला संनानै जानायखौबो नुदों आरो नोंथां।
नांगौ नोंथां दाउनि अनगायैबो हांसोफोरखौबो फिसिनाय नुनो मोन नों गोबां न'खरावनो। जोंनि ओनसोलाव हांसो होननानै बुङोब्ला हांसोआबो मोनथाम बिदि बायदिसिना जातनि दङ ज जेनेबा मा जोंनाव ओ हांसो राजा हांसो सिनि आरो न'नि हांसो नुनो मोननाय जायो आलादा आलादा रोखोमनि बेफोर हांसोखौबो ओ दाउनि बायदिनो गहोनानै बिमानिफ्राय गोजान खालामना दोननाय जायो एसे एसे रखांनायनि उनाव दैयाव हगारना होनाय जायो ओंखाम बायदिसिनानि आादार होन नाय जायो फिसा समाव बेनि उनाव देरब्ला बेखौ फाननाय जायो नङा होमबा नों
औ नोंथां औ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो ओ बे हांसो दाउनि अनगायै आरो माबाफोर दाउ औ ओ जाजोंनि नांगौ जिरादफोरखौ सुुंफुंनायाव हेफाजाब होनायफोरबा जा माबाफोर फिसिबावो नामा नोंथां?
नोंगौ नोंथां अमा फिसिनाय नुयो आरोबाव बोरमा खासि आरोबाव मोसौ फिसिनाय नुयो अमाया जोंनि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो बर' न'खराव दं होननानै बुंनो हायो अमाया धोन दोनथुमनायनि मोनसे लामा माबादि ओ अमा गिबियावनो अमा फिसाखौ बायनानै एबा अमा बिमानिफ्राय न'आवनो फिसा जाहोनानै फिसाखौ सोरबाया फानो सोरबाया बाजार बाजार निफ्राय बायनानै लाबोयो सोरबाया न'आवनो लाखियो अमा बिमानि फिसाखौ बिदिनो अमा फिसाखौ लाबोनानै गुन्दै बा दाना ओंखाम बायदिसिना होनानै फेदेरो बेखौ ओ खा सिखालामो सोरबा सोरबा बिदिनो दोनो उनावहाय औअमाया गोदिर जा जायोब्ला ओ‌ जा फान बायनाय अमा बायनाय बेसेन बेनिख्रुइ गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो। बेनिखायनो बर' आइजोफोरा बांसिनै अमा फिसिनाय नुनो मोनो। अमाया‌ अमाखौ जुदि थाम एबा ब्रै रोजायाव ओ बायोब्ला नैजि एबा था नैजिबा रोजासिम फैसा मोननो हायो देरनानै फानोब्ला बेनिखायनो बर' आइजोफोराव अमा फिसिनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आरोबाव बोरमा खासि आरो बोरमानि फिसाफोरखौबो हो‌ गोबां बिबांनि फि नाय नुनो मोनो मानो होनोब्ला बोरमानो खायसे समाव आदार होआब्लाबो जायो बिसोर खाथि खालानि गांसोफोरखौ औ गावसोरनो जाहैनो हायो दोनदाल होनानै दोनहैबानो गावसोरनो जायो जेरैबायदि अ मानो आदार बायनांगौ एबा अफ्रि नांगौ जायो बेबायदि बोरमानि बेलायाव जेबो होनांगौ जाया बेनिखायनो ओ दैज्लां बोथोरावल' एसे ओ आदारफोर गैयाब्ला बिफांनि बिलाइफोरखौ दाननानैल' होनांगौ जायो गेजेर गेजेर दाना होयो नाथाय बांसिनै गांसो जाग्रा जुनार नालाय बांसिनै खाथि खालानि गांसोफोर खौ जानाय नुनो मोन थि बेबदिनो एखे रोखै ओ माबा मोसौ खौबो मोसौनि ओ फिसाफोरखौ फेदेरनानै फाननाय नुयोमोन मोसौनि गाइखेर फाननानै रां खामायनाय नुनो मोनोओ आरोबाव मोसौखौ मोसौनि गाइखेरनिफ्राय गाइखेर दाखा बानायनानै फाननायबो नुनो मोनबावो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बेनि अनगायै मोसौ बोरमा आरो बेफोरनि अनगायै ओ नोंथाङा माबाफोर गोदान आदबजों जुनाद फिसिनाय नुनो मोनबावदों नामा जिब जुनाद? फिसिनानै न'खरखौ सालायनाय नुनो मोनबावदों नामा?
औ नोंथां ओ बेफोरबायसाज' ओरै नुनो थाङाखै थेवबो जोङो खायसे जायगाफोराव नुयो आरो खायसेखौ जोङो ओ गराइ बायदिखौ जोङो फिसिनानै ओ बेफोरबायसिनो जेरै गोदो जोङो मोसौ गारि ओ बानायोमोन बेफोरबायदिनो ओ गराइखौबो बेफोरबायसा गारि बनायनानै बाहायनायखौ जोङो खायसेखौ नुदों आरो थेवबो जोङो गोबांखौ नुनो थाङाखै खायसे खायसेखौल' नुदों आ रो नोंथां जोङो औ बेनि अनगायैबो जोङो नोंथाङा जेरै फोरमायदों मोसौखौ फिसिनाय जोंनि ओनसोलावबो मोसौखौ फिसिनाय जायो आरो। मोसौखौ जोङो मोननै रोखोमनि फिसिनायखौ नुदों। ओ जा-जाबाय ओ जा जोंनि लकेल मोसौ आरो मोनसेया जाबाय जार्सि मोसौ।
नोंगौ
जोङो लकेल मोसौखौ जोङो ओरैनो ओ फोथारफोरावबो हैनानै दोनजायो। बा जोङो दाना बायदि आरिबो होजायो आरो। ओ बिसोरो दुब्लि फोथारफोरावबो ओरैनो जानो हायो नाथाय जा-जार्सि मोखौ बेसोरखौ जोङो दुब्लि फोथाराव बांद्राय हैनाय जाया। बिसोरनो थाखाय जोङो ओ दाना बायदिखौ न'आवनो बानायनानै होनाय जायो आरो। बिसोरनिफ्राय जोङो बेसोरनिफ्राय जोङो गाइखेर बायदिसिनाबो मुलाम्फा मोननो हायो आरो गाइखेरनि फ्राय घिउ आरो पनिर बायदिफोरखौबो जोङो बानायनायखौ नुदों आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां आरोबाव बे फोरनि अनगायैबो दाउ फिसिनायाव आरोबाव मुलाम्फा दंबावो। दा गोबां बिबांनि दाउ फिसिनानै खायसे बर' आइजोफोरा दाउनि गिदिर गिदिर फार्म एबा ओ बिदिनो फालांगि खालामो। गिदिर ओ दाउ बुरजा फिसिनानै बेयो दाउआ जेसेबां बिदै दैयो बेफोर बिदैखौ ओ मोनसे गलायाव एबा बाजाराव फानहैयो सानसेयावनो गोबां बिबांनि दाउदै लानानै बिसोर फानहैनानै रां खामायो। बेजों लोगोसेनो खायसे खायसे आइजो फोरा दाउ बिमानो ओ दाउखौ ग'होआ लासे ओ मोनसे ज'न्थ्रनि जुगै इ दाउखौ ओ दाउ बिदैखौ गुदुं खालामनानै बेयाव ग'होयो आरो बेयाव बेहाय खेबसेनोहाय फिसाफोरा दाउनि फिसाफोरा ओंखारबोयो। बिदिनो एखमबा सोरबा दाउ फिसाखौ फानो एबा सोरबा न'आव फिसिनानै गिदिर खालामनानैबो रां खामायो गोबां बिबांनि। औ नोंथांनि ओनसोलाव बेबादि दाउ फिसिनाय दङ'ना नोंथाङा नुफेरदों ना?
औ नोंथां बेबायदिखौथ' आङो नुफेराखै नाथाय जोङो न'खरावनो फिनायखौसो नुदों आरो नोंथां जोङो ओ फाराम फोरावसो बै बैयलार दाउखौ फिनाय नुदों। नाथाय बेबायदि ओ मेसिन जों गुदुं दावउदैखौ गुदुं खालामनानै फिसा ओंखारनायखौ नुनो थाङाखै आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां बियो गोदान आदब। गोदान गोदान फालांगि खालामग्राफ्रा गोदानै बेखौ बाहायनो लादों। ओ बेजों लोगोसे दाउफोरा बायदिसिना बेराम आजार जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जे सोंनानै दाउखौ मोनसेल' जायगायावनो एबा बे जायगानिफ्राय दस्रा जायगासिम थांनो हायिनि बादि सोंथेनानै लाखिनायबो नुनो मोनो
औ नोंथां
औ
ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आ